ल औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
आंथ' दा ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां। गरमबो ना बिफां सिङाव जिरायनानै दं आङो।
अ ओ नोंथांखौ कल खालामनायनि ओ जाहोनानो जादों ओ नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
अ अ
औ औ आथिखालावथ' गासिबो सुबुं फोरानो दावबायनानै मोजां मोनो नङा होमबा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनानै होदो।
ओ दावबायनो होनोब्लाथ' जों जेनेबा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
गोबांथार खामानिनि थाखाय जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनाय जायो। दा किन्थु दावबायनाय बुङोब्ला ओरैबायदि जेनेबा गुबुन जायगाफोरखौ नायगिदिंनो थांनाय। आरो दावबायनाया जोंनि सुबुं समाजाव जोबोर गोनांथार जानानै फैदों आथिखालाव। मानो होनोब्ला सुबुंफोरा गोबांथार बेबायदि नो गावनि जि- जिउनि थांखि होसोनायाव बा गावनि न'खर सालायनायाव गोबांथार बेबायदिनो जेंना जेंसिफोरखौ सौसिनानै गावनि जि न'खर बे न'खरखौ सामलायलांनांगौ जायो।
नोंगौ नोंथां औ।
फोथारफोरखौ गोबावथार बाहायबाय थायोब्ला बेखौ जेरै रिफ्रेस मारिनांगौ जायो। थिग बेबायदिनो जोंबो जोंनि जिउआव जानाय जिखिनि ओ जेंना जेंसि बेफोरखौ जोंथ' दान्दिसे सम बावगारनो थाखाय जोङो दावबायनायाबो गोनां थार मानसिनि जिउआव जिहेथु मानसिनि जिउ जायोब्ला दुखुआ बो थाखागोन सुखुआबो थाखागोन जेंनायाबो थाखागोन आरो बे जेंना सुस्रांनायनि लामायाबो थाखागोन।
ओं नोंथाङा बे औ नंगौ नोंथाङा बेबायदिनो गोजान जायगाफोराव दावबायफेरबाय नामा? बबावबाफोर?
दावबायनाय मानेथ' जेनेबा आङो बेबायदि गोजानद्रायाव थाङाखै। आं थांखांबाय कलकातायाव थांखांबाय आङो। ओरैनो आसामनि जोंनि रायजोनि बाहेर कल कातायाव थांफेरबाय आं नोंथां नोंथाङाबो बबावबा थांफेरबाय नामा बेबायदिनो?
औ औ नोंथां बेबायदिनो आङो शिलंआव थांफेरबाय नोंथां।
अ दा होमबा नोंथाङा जेनेबा शिलंआव थांनानै नोंथाङा माबायदि माबायदि थासारि नुबोखो? बा जों बै शिलंनि मा मा जोंनि आसाम आसाम रायजोआ मा मा सोलोंना लानांगौ नों थाङा एसे बुंना होनो हागोन नामा?
औ ओ औ नोंथां बेबायदिनो आङो ओ सिलंआव आङो कलेजनि लोगोफोरजों थांदोमोन नोंथां।
बाव
औ बेबायदिनो नोंथां ओ
माने शिलंनिफ्राय जोंनि नोंथाङा सानो
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो आं सिलंआव थांफेरबाय नोंथां बेबायदिनो सिलंआव थांनानै बे आङो जिनै थाखो फरायबाय थानाय समाव आङो सिलंआव थांदोंमोन आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनो शिलंआव थांनानै नोंथां ओ शिलंनि ओ एलिफेन्ट पर्टआव थांदोंमोन आरो ना नोंथां बेयाव इलिभेन पर्टआव बेबायदिनो नोंथां ओ गोबां समायना नुथाय नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों गोसोखौ बेबायदिनो मोनसे जे जोंना दै बाज्रुमबो नुनो मोन्दोंमोन मोनसे दैबाज्रुम आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोर लोगो मोन्दोंमोन जेराव दावबायनाय होनोब्लाथ' जोंना गासैबो सुबुङानो दावबाय नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो गासैबो गासैबो हारिनि सुबुंफोरखौनो जोङो लोगो मोनदोंमोन बे एलिफेन्ट पर्ल्डआव बेबायदिनो नोंथां ओ गोजान ओ बेबायदिनो गोजान गोजान सुबुंफोर गला होफैनाय बेफोरबायदि गोबां सुबुंफोर लोगो मोनदोंमोन। नोंथां बायदि बायदि बेबायदिनो नोंथां बेयाव ओ मोनसे गावसोरनि हारिनि मोनसे ड्रेस जायखौ जोङो ओ बेबायदिनो ओ बा बायनानै जोङो गाननो हायो नङा होमबा नोंथां ओ बेफोरबायदि मोनसे औ ओ बेफोरबायदि मोनसे ड्रेस जोङो बायनानै गाननो मोनदोंमोन आरोना नोंथां ओ बे बेयाव जोङो ओ बेबायदिनो ओ सेजौ रां होननानै जोङो बायनानै गाननो मोनदोंमोन आरोना नोंथां औ बेबायदिनो नोंथां ओ बे ड्रेस गाननायजों लोगोसे जोङो बेखौ ओ सावगारि सेबखांनोबो जोङो मोनदोंमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां थिगानो मोजां जादों माने गुबुन हारिनि बेबायदि द्रेस गाननानै जि सावमु सेबखांजानाय बेबो मोनसे जोंनि थाखाय गोदान मोनसे एक्सपिरियेन्स आरोना नोंथां ओमफ्राय नोंथां बे नोंसोरो मावलिं नं जि एसियानि बयनिख्रुइबो साफासिन बा साबसिन गामि बे मावलिंल न'आव थांदोंना थाङाखै नोंथांमोना
ओ नोंथां ओ थाङाखै नोंथां जोंना सम समनिबो एसे आंखाल जानायनि थाखाय जोंना कलेजनि प्रजेक्टनि थाखायसो थांदोंमोन नालाय नोंथां बेबायदिनो ओ बेयाव जोंना बारा गोबां सम होनो हायैनि जााहोनाव जोङो गोबां बेरायनो हायासै ओ नोंथां जोंना गोबां लोगोफोरबो थांदों नालाय नोंथां बेयाव बेबायदिनो जोङो गोबां जायगा बेरायनो हायाखै जोंना बेयावनो बे एलिफेन्ट पर्टआवनो बेरायनाय जादों आरो नोंथां। बेबायदि बेलेग जायगायाव जोङो बेरायसै
जिहेथु नोंथाङा शिलंआव थांबाय शिलंनि गोबांथार बाथ्राफोरखौ आंनो फोरमायबाय ओमफ्राय नोंथां जेनेबा आंथ' बिबायदि शिलंसिम थांफेराखै आं थांफेरबाय ओजों उमियाम उमियाम लेकसिम थांफेरबाय आं उमियाम बिलोआसि बिलोमासिम माने जों थांनाय समाव बै अमियामनि मोनसे सिगाङाव मोनसे दलं दंमोनलै बे दलंखौ माने गोदान बानायफिनबायदोंमोन ओमफ्राय बे गोदान बानायनायाव माने बास गारिया थांजायामोन आरो ओमफ्राय जोंङो बेनिफ्रायनो फैफिननांगौ जादों आरो जों भुमियामावल' बेरायनानै ओमफफ्राय ओरै जेनेबा शिलं होनोब्ला शिलंआव नोंथां मा मा बेरायथाव जागादों बेरायथाव थाव ओरैनो जेनेबा मुंदांखा जायगफोर मा मा दं नोंथां फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां बेबायदिनो शिलंआवथ' आङो बेबायदि ओ थां बेबायदिथ' गोबां जागा बेरायनोबो मोनाखै नालाय नोंथां दाबावैसो बुंलांनाय आं एलिपेन्ट पटआवल' आङो बेरायनो मोन्दों नोंथां बेबायदिनो आं मिथिनायाव बे बेबायदिनो दाउखि ओ दाउखि बे जायगायावबो गोबां सुबुंफोरानो बेरायो बेरायो होननानै बुंदों नोंथां बेबायदिनो आंथ' नुफेराखैबो थांनो मोनफेराखै बेबाय बिदिनो दाउखि बेबायदिनो ओ बेबायदिनो ओ मौसिनराम बेयाव गोबां अखा हानाय जायगा नङा होनबा नोंथां ओ बेयाव गोबां सुबुं फोरानो बेरायनो फैयो आरो नायनो फैयो बेबायदिनो नोंथां औ बेबायदिनो शिलंआव उखियाम होननाय मोनसे जायगाबो दङ
औ उखियाम
ओ बेयावबो गोबां सुबुं फोराबो बेरायनो थाङो आरो बेबायदिनो गोबां सुबुंफोराबो कलेजनि बा फरायसाफोरनि मोनसे प्रजेक्टनि थाखाय बेयाव बेरायनो थांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां गोबां बायदि बायदि जायगाफोर दङ ओ मिथिनायाव आं गोबां ओ गोबांखौ आं मिथिया नोंथां बेबायदि ओ जागाफोर खौ आं बारा मोजां मिथिया आरो नोंथां ओ जेराव दा जों थांनाय एलिफेन्ट पल बेयावबो गोबां सुबुंफोरानो बेरायनो फैयो नोंथां ओम बेबो मोनसे मिथिजानाय बा मिथिसार जानाय जायगा औ बे बेबायदिनो आरो नोंथां ओ बेयाव ओ बेबायदिनो शिलंनि ओ जा थासारि जा बिसोरनि गाननाय जोमनाय राव हारिमु ओ बिफोरो जोबोर सोमोनांथाव नङा नोंथां आरो बिसोरनि थानाय जायगा ओ बिसोरो गोबां ओ बेबायदि शिलंआवथ' जोंना बेफोरबायदि समान जायागा नङा नालाय नोंथां बेयाव गोजौ जायगा औ बेबायदिनो बिसोरनि रायजो जानाय बा संसार जानाया जोंनि साय जोबोर आलादा आरो नोंथां बेबायदिनो नों थां बिसोरनि दखान बा बिसोरनि गलाफोराबो जोंनि जोंनि बे हायेनाव रायजो जानायफोरनि बायदि बिदि नङा नोंथां बिसोरनि बिसोरनि ओ बिसोरनि राव हारिमु थासारियानो गोबां आलादा आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जुमनायनिफ्राय लानानै बिसोरनि राव हारिमु बेफोरो जोबोर आलादा ओ बिनिखायनो नोंथां गासिबो सुबुंफोरानो ओ बेयाव गोबां गोबां गोजान गोजान सुबुंफोरानो बेयाव बे बेरायनो थाङो आरो नोंथां आरो बेबायदिनो बेरायनानै गोबां ओ सम बा गोबां गोबां हर थानानैबो जोङो गोबां जाया खौ बेरायनानै नायनानै फैनो हायो आरो नोंथां
औ थारैनो नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा दा गोबां बाथ्रा खोन थाबाय ओमफ्राय दा नोंथां जि नोंथाङा शिलंआव थांबाय बेरायबाय जोबोर मोजां मोनबाय ओमफ्राय दा जिहेथु जोंनि आसाम जोंनि आसामावबो जोङो दावबायारिफोरखौ गोसो बोनो थाखाय जोङो शिलंनिफ्राय मा मा सोलोंनांगौ दं होननानै नोंथाङा सानो जिहेथु नोंथाङा शिलंआव थांबाय बेरायबाय जोंनि आसामावथ' नुयो जोङो जेराव मेरावनो माने प्लास्टिक दाखोर दाला लामा सामा गारना दोननाय बेबायदिनो डास्टबिन बाहायै जों नुयो माखासे नेमखान्थिफोरखौ मानियै जों नुयो दा जोङो शिलंनिफ्राय बा गुबुन जायगायाव दावबायनायनिफ्राय जों माबाफोर सोलोंनांगौ दं होननानै जों सानो नामा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां बेबायदिनो जोंनाथ' जोंनि बे ओ आसामाव आरो बेबायदिनो जोंना गोबां बेबायदिनो गावबा गाव जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो आलाय सिलाय बा ओ नाङि जायगायाव जोङो नानै दनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो बेनिफ्राय नोंथां ओ जोंनि बे ओ जोंनि सुबुंफोराबो मा बेफोरबायदि ओ जानला मानला गावबा गाव जानाय मुवा बेसादफोर जाखांनायनि उनाव जों जानला मानला गारालासिनो मोनसे ओ डास्टबिन जोंनाथ' थाखायो नङा होमबा नोंथां ओ बेबायदि ओ दासबिनाव जोङो ज' खालामनानै दोननाया मोजां होननानै आं सानो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो ओ ओ सिलं बा जों-जोंना बे शिलं बे जायगायावबो जोंना बेफोरबायदि दा खोदालाफोरखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां ओ नाथाय जोंनि बे आसामनिसाय जोंनो एसे खम नुनो मोनो आरो नोंथां
उम उम थारैनो नोंथां जेनेबा जायगाफोरा मोजां साफा सुफा जायो ब्लासो दावबायारिफोरा बेरायनो मोजां मोनगोन नोङा होमबा नोंथां दा जिहेथु शिलंनिया गोबां क्लिन नालाय साफा सुफा बेयाव दावबायारिफोरा बेरायनो मोजां मोनो आरो दावबायारिफोरा फैयोब्लासो मोनसे जि रायजोनि जि मोनसे रां खान्थि बे जौगायो आरो ना
उम ओ नोंथां बेबायदिनो गासैबो सुबुं माहारियानो दावबायनानै मोजां मोनो बेबायदिनो उम दावबायनानै ओ सुबुंफोरा गावबा गावनि ओ गोसोखौ गोजोननाय लानो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो औ नोंथाङाबो बेफोरबायदि ओ नोंथाङा ओ दासो बुंलांनाय ओ शिलं मा जागा होनदोंमोन नोंथां
आं कलकाटायाव थांफेरबाय ओं
अ बेयाव ओम बे ओ बेआव नों थाङा माबायदि थासारि नुनो मोनदोंमोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हा
अ कलकात ता कलकाता होनोब्लाथ' जोङो मिथिगो नोङा होमबा गोदो ब्रिटिस समनिफ्रायनो बियो मोनसे मुंदां गा सोहोरमोन बेयावथ' ओरैनो साबसिख खुन जे साफा सुफा लाखिनाय बेयो माने बारा बिदि गैया आरो थेवब्लाबो जिखिनि डिसिप प्लेन जिखिनि ट्रायफिकनि रुलफोर बेयो बेयाव मानिनानै सोलियो ओ नोंथां ओमफ्राय जोंनाथ' समा जाबायलै
औ नोंथां जोंनाथ' समा जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां औ बिदिब्ला जोंनि बे सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां थां औ गोजोननाय थाबाय नोंथां